अ खोनादो बाय
अ माबोरै खबरफोरा
मोजां दं
अ
नोंनालाय
आंनाबो इदिनो गेजेरावनो ओमफ्राय सानसुनि ओंखाम जाखांबाय
जाबाय जाबाय मा ओंख्रि ओंख्रिया जाबाय जानिया अनला ओंख्रि अनलाजो दाउमोनलै दिनि
अ मोजाङानो दे
नोंथाङालाय
आंथ' दा दिनै फुंनिखौ जाथ'वाखै दा सानसुनिखौ जानो होननानै । जिरायना दं दा जानो जाथ'वाखै
फुंनिखौ जाथ'वाखै नामा?
जाथ'वाखै दे
ए सानजौफु सानजौफुनिखौ जाथ'वाखै होमबा ।
सानसुनिफुखौबो जाथ'वाखै नै जानो जासि
ओ नोंसा माइफोर गायबाय नामा?
ओ माइफोरा दाख्लै गायदोंमोन ओरैनो एसे गायग्रोबाय बि दब्लायथामसो ओमफ्राय आरो खावसेखौ जावैनानै दोनबाय ।
ओ‌ ओंथांमोननाथ दैया माने गोबां जाना दं बिदिबा
उम गोथौ जायो जोंनि दुब्लिया दै बोहैग्रासो नालाय बिराद गोथौ जायो दैज्लाङाव ओमफ्राय गोथौ जाबा आरो जावैयाबा थाङाना । माइया बिनि थाखायनो सिगां जावैग्रोनांगौ जायो आरो
अ अ
उम
बेबायदिसो नामा?
औ बिदिनो जोंनि दुब्लियाव बोरै दै बोहैग्रा लामा जाहैबायना । बयनिबो
मा मा माइ गायदों नोंथांमोननावलाय?
ओ‌ जोंनिया माइआ
अ नोंस्रा मा मा गायदो दा माइ?
दा बाहादुर गायदों ओमफ्राय आरो गोदान माइ बंग बन्दु होननायखौ एबार बोसोराव गायनो नागिरदों ।
अ अ
एबार बोसोराव एसे गायनि माबायदि जायो ।
अ अ
गोलथ' जोंहा बाहादुरखौनो गायबाय थायोमोन । गोथौआव जावैनानै एबार बंग बन्दुखौ गायनो नागिरदों । ओमफ्राय आरो माइब्राखौबो एसे गायनि फिथा जानो आन्था उम
जोंहाबो बेफोरखोनो गायदो
अ मा मा माइ गायखो
आं दा बंग' लक्ष्मि होननाय मोनसे बायना लाबोदोंलै
अ अ
बेनिफ्राय माइब्रा जोसा बिदिनो खरमा ओमफ्राय बंग बन्धुखौबो गायदो
बेसेबां लाखो
बंग बधुआ न'निसोमोनलै जोलैया
अ अ अ होमबा न'निनो गाय
न न'निनो‌ सिगां गाय खानायमोन बिनिखोनो माने जेमान फोसाबनानै जोलैखौ माने माइलिखौ दहुननाय जाबाय
अ अ अ जोंना बै माइलिया बेलेगनि लाबोदो बेलेगनि लाबनायखौनो ओइ एबार बोसोराव गायनो होननानै बेखौनो सोलिहोबाय
अ जोंनिया जा थआखैनो जोंनिया जायगाया माने एसे गोजौ जायोना बेनिखायनो दा गायनाय जाथ'आ खै आरो हाथाराबाथ' जों मेचिनजोंसो सारनानै गायनांगौ जायो बेबायदिनो माने फसलखौ दहुननो नांगौ जायो आरो
अ अ
नङाबा माने माइ मोनजानाया माने गोरलै जाया माने आरो गोबां हासार होनांगौ जायो माने हासार होनानैसो माइ बे खौ दहनो नङाबा माने जाला जोंनि जायगायाव
उम बाराद्राय गोरान जाबायना
उम माइ गायै गायैनो माने फसल दैनि माबाया दै दै हमथानो हानाय बाहागो मा गोहोआ माने खमायलांबाय आरो गोरान जाग्रा जाबाय
होम बिनि थाखायनो हासार होनांगौ जायो
उम होनांगौ हासार खौ माने बार बार होनांगौ जायो
जोंनियालाय बाला हासार होनायनो नङा दहार जायगा नालाय एसे बेलेगफोरनि दैफोर बुखारना लाबो इयावनो एसे एनै हासारफोरा फैफायो
अ अ
बिदिनो
औ
ओमफ्राय दा नोंथांनि ओनसोलफोराव माइनि दामफोरा बोरै बोरै थांखो
जोंनियावथ' द' द'जौ सोलिदों दा आं नोंथां दसे उनाव कल खालामगोन दै माने आं दसे उनाव खोनादों अ अ माने सि फैदों माने
दे जागोन उम दे